नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां। गोजोन फुंबिलिनि गाहामाव हामलायनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय।
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नों
औ बिदिब्ला। ओ दाथ' फिथाइनि बोथोर नङा होमा नोंथां।
औ नोंगौ।
औ नोंथाङा मा ओ फिथाइखौहाय जानानै बांसिन मोजां मोनो जेरैहाय दाथ' थाइजौ खान्थाल लिसु बेफायदिनि। ओ फिथाइ मोनो नालाय नों औ। माखौ नोंथाङा जानानैहा बांसिन मोजां मोनो। नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां फिथाइनि सायाव होनना बुङोबाथ' जोंहा गोबां फिथाइ दा नैबे दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो
औ
दा बेनि मादाव नोंथाङा सोंबाय जेब्ला बानो बाग जा माखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो होनना बुङोबा ओरैनोथ' जोंहा फिथाइआ गोबां माने जाना मोजां मोननाय फिथाइ दंखायोआनो थेवबो औ बेवहाय थेवबो माने बांसिनै मोजां मोननाय थायो नङा होमबा नोंथां बे औ औ दा बे बांसिनै जाना मोजां मोननाय होनना बुंङोबा आं थाइजौखौनो बुंगोन औ मानो होमबा थाइजौखौ जोंनि ओनसोलाव मोननाय जाखायो बेबायदि बेवहाय गोबां बिबांनि थाइजौ मोनो आरोना जों बायना बो मोनो जेरै सालानि थाइजौ होनना बुङो जोङो बेनिफ्राय औ न'आवनो मोननाय थैजौ गामजौ मोननाय बेफोरबायदि थैइजौ थायो आरो दा थाइजौफोर दोङो आङो बांसिनै गोमोनखौबो मोजां मोनो आरो गोथांखौबो मोजां मोनो माने थाइजौआनो बेबायदि रोखोमनि थायो ज खायसे थाइजौआ गोथांावबो माने इसे गोखै आरो इसे गोदै बेबायदि महरनि थायो बेखौ माने गोथांखौ जानो मोजां मोनो आरो बेखौ माने खाजि होनना बुङो जों फिसा फिसा मि मि
बेखौहाय जोङो संख्रि बानलु होनानै जानाय जायोना नोंथां
बेबायदिनो संख्रि बानलु होनानै खाजि दानाय जायो आरो दा गोमोनथ' जों ओरैनो सेखाफोरजों बा माबा ओरैनो बिगुर लेमनानै
संख्रि बानलु होलायालासिनो जानोबो हायो आरोना गोमोनखौहाय जोङो
गोमोनखौ जों जे बे संख्रि फानलु नांलाया ओरैनो डायरेक्ट जों जानो हायो
अब्ला नों औ अब्ला नोंथाङा गोथाङैहाय जानानै मोजां मोनो आरोना थाइजौ फिथाइखौहाय
औ औ गोथाङै जाना मोजां मोनो आरो गोमोनैबो जों जानानै मोजां मोनो
औ
थाइजौ माने थाइजौ फिथाइखौनो मोजां मोनो आरो जानानै नोंथां औ आरो नोंथाङाबो बेबाददि माबाफोर मोजां मोननाय बा साबसिन मोजां मोननाय फिथाइ दं नामा नैबे जोंनि ओनसोलाव मोननाय
साबसिन फिथाइथ' गोबांफोर दङ गोबां फिथाइफोर दोङ नङा होनबा नोंथां साबसिन होनना बुङोब्लाथाय आंबो थाइजौखौनो जानानैहाय मोजां मोनो बिदिनो गोथांवहाय गोथांवहाय जोङो संख्रि बानलु बिदि होनानैह माय खाजि हाना जानायखौ आं बांसि आंबो बांसिनानो मोजां मोनो
औ
औ बेखौहाय जोङो गोबां रोखोमैबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां ज थाइजौ फिथाइखौहाय जोङो गोरलैयावबो आसार बानायनानै दोननानै बेखौहाय जानो हायो आरो मोनथ'यैयाव जों बेखौ खाजिबो जानो हायो आरो मोनबा बेखौ जानो हाखायोआनो आरो बे थाइजौखौनो जोङोइ जुइसबो बानायनानै लोंनो हायोना नोंथां
औ नंगौ जेरै गोमोन थाइजौ खौ औ जों बेखौ जुस बानायनानै लोंनो हायो
नोंथां नोंथांनि न'आवबो दोङ ना थाइजौ फिथाइ
औ दोङ नोंथां औ दोङो थाइजौ फिथाइया जोंनावबो दोङो ओमफ्राय औ नोंथाङा सिगाङाव बुंदो जे आसार बानाय गोरलैखौ जिथु आसार बानायो होननानै ओमफ्राय नोंथाङानि न'आव बा नोंथाङा मालाबाफोर आस सार बानाय
औ आङो बानायदोंमोन खेबसे
औ अब्ला नोंथाङाथ' फोरमायनो हागोन बायदि जे थाइजौ आसारखौ माबायदि बानायनाय जायो
औ आङो आङो जेरैहाय बानायदोंमोन बेफोरबायदिनो आं फोरमायना होनोसै आरोना नोंथां
औ औ
औ गिबियावनो थाइजौखौहाय फिसा फिसा हानानै बांद्राय गोर फिसाद्रायबो नङा एसे फिसा फिसा हानानैहाय लादों आरो ना गिबियावनो द बिगुर गारालासिनो बेखौहाय बिदिनो बिगुरै लाबायनो हानानै लाबाय आरोना
औ।
हानानैहाय बेखौ रुदोंमोन आरो आङो
औ रुगारदोंमोन दैयाव
ओ रुगारदों रुगारनानैहाय बेखौ रुगारनानैहाय बेखौ सान्दुंङाव फोरानना होदोंमोन आरोना आङो एसे
औ।
ओं सान्दुंङाव फोराननानैहाय उनाव बे एसे सान्दुङाव फोराननानैहाय बेखौ ओ संख्रि बानलु संख्रि बानलु आरो बिदिनो नांगौ ओ मस्ला-मस्लि बेफोरखौ आरो थाव बेफोरखौहाय जमा ओ लगायनानैहाय थाइजौआव लगायनानै जमानो बेखौहाय माबा दोनग्रा आइजें जायखौ बुङो जोङो ओ अ बयाम बिफोरबाय बिदियाव आङो सोनानै दोन्दोंमोन आरो। बिनिफ्राय सोनानैहाय बे खौ ओ‌ सान्दुंआवहाय दोनबाय थादोंमोन आङो।
औ सान्दुुंआव दोननांगो जायो आरोना?
औ सान्दुंआव दोननांगौ जायो मोजांसिन जायो।
औ।
औ।
अब्ला थाइजौखौ बे बेबादि औ आंथ बानायफेराखै। थाइजौ आसारखौ ओ‌ जितु थेवबो नों नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो आंबो एसे ओ मिथिना मोन्दों आरो ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बानायो होननानै। ओह दा नोंथांनि जिहेथु गामियाव ओ ओरैनो दा नैबे जोंनि गोलोम बोथोर समाव ओरैनो मा मा मा मा मुंनि फिथाइ मोननाय जायो?
दाथ' बेनोसै खान्थाल थाइजौ औ खान्थाल थाइजौ औ नोंगौ खान्थाल थाइजौ आरो लिसु
औ।
आरो ओ‌ आनारस जायखौ बुङो जोंङो रैमालि सिनायो दा नोंथाङा
औ सिनायो रैमालिखौ सिनायो।
औ औ बे बेनिफ्राय जाम जाम फिथाइ।
औ औ जामफिथाइ बे
औ औ। बिनिफ्राय बिदिनो आरो मा मादोंबावोमोनबा आङो एसे बावगारबाय
औ बेखिनिखौ मिथिगौ आरो नोंथाङा ना
औ बेखिनिखौ मिथिगौ आरो आं दानि बुंलांनायखौ
औ बे माने नोंथांनि‌ ओ जायगायाव बे माने गोबां बिबांनि दङो माने थोजासे दङो आरोना औ औ
द्रायबो गैया जेनेबा गावबागाव न'खरावहाय दंङो आरो जानो आन्था बिदि बागानबो गैया जानो नोंथांनि नोंथांनि गामियाव मा मा फिथाइ मोननाय जायो बिदिनो
औ जोंनि गामियावबो बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरै थाइजौ खान्थाल बेनिफ्राय जोङो लिटुकु होनना बुङोबा नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ
औ सिनायो नोंथां
बे लेथुकु आरो जोंङो होनाबा बन बग्रि होनना बुंङोबा नोंथांङा मिथिगौ
औ मिथिगौ आं नुफेराखै नाथाय
औ औ मुंखौ खोनादों आरो ना
औ
बन बग्रिखौबो मोननाय जायो बेनिफ्राय नोंथांङा बुंलांनाय बायदि आनारस बेखौबो मोननाय जायो दा बेबायाददिनो बेखिनियानो जोंहा दैज्लांनि मेन माने फिथाइ होनना बुंजायो। बे औ जोंनि ओनसोलाव दैज्लां मोननाय जायो औ
नोंथाङा खान्थाल फिथाइखौहाय जानानै मोजां मोनो ना मोना नोंथां?
औ बेखौ मोनो खान्थाल फिथाइखौ माने जोंङो बांसिनै बेखौथ बेखौबो माने जों मोननै रोखोमाव जानाय जायो। जेरै जों गोथांङावबो जायो आरो गोमोनावबो जायो गोथांङाव जेरै जों संख्रि फानलु लानानै बेखौ जानाय जायो। ओ गामियाव लोगोफोरजों जमायो दा बेबादिनो आंङो खान्थालखौ होनना बुंङोबा बेखौ बांसिन गोथांङै जानो मोजां मोनो आरो नोंथां
नंगौ आरो बेखौहाय जोंङो औ बुंलाय नोंथां
नोंथाङाबो बेबायदि खान्थाल फिथाइ जानानै मोजां मोनो नामा?
औ मोजां मोनो नाथाय बांद्रायबो मोजां मोना आङो। अब्लाबो जायो आरो गोथाङै जानानै मोजांसिन मोनो
औ गोथाङै जाना मोजांसिन मोनो बयबो औ
औ आरो बेखौहाय जोङो गोरलैयावबो ओ फाजा एवनानैबो जानो हायोना नोंथां खान्थालखौ
औ औ बेखौ खोनादो गोथां आंथ' मोनजाफेराखै थेवबो बे बेखौ माने ओंख्रि जायो होननानै मिथि थिदो नोंथांनियाव सोंनो सान्दों आङो बेनि जिथु खान्थाल फिथायावथ' जोङो मोनसे खखाय थायो बे खखायखौसो जों जायो आरो बेनि सायाव मोनसे बेगर थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थायो
औ बे बेगरखौबो ओंख्रि जायो होनना बुङो बेखौ नोंथाङा खोनाफेरदोंना
औ खोनादों आरो आंबो जाफेरबाय आरो
बेगरखौ
औ गोबां गोथाव जायो बेखौहाय जानाय जायो मैथा मैथाजों हाय जानाय जायो मैथा आरो बेजों थास' आथिं
औ थाव थास' आथिंजों औ
खान्थाल बेगर होनानै संबाथाय गोबां गोथाव जायो आरो गोबां गोथाव मोनजायो आरो बेखौ बेनि बेगरखौ खौहाय आरो जोङो बाथोन बाथोनबो जानो हायो आरो सावनानै
औ सावनानै बेखौ बाथोनबो जायो औ जोंनावबो बेबायदि बिदिनो जायो नोंथाङा जेरै बुंलांदो थास' आइथिं मैथा आरो बाथोनबो जायो जों बेखौ दाथ' नोंथां जोंहा समथ' जाबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों स औ नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला जों लाखि थनोसै नोंथां
औ दे बिदिब्ला औ